हेल'
हेल' नों
हेल' नोंथां औ नोंथां।
औ औ दे नोंथां।
मा खालामनो नोंथां?
औ नोंथां नै ओरैनो जेरायलाबायनासो दङ'।
अबाव दं नोंथाङा?
नै नोंथां न'आवनो दानिसो सानजौफु ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दं। दं आरो। औ जाखांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जानाय जाखो नोंथांआ?
ना मोनलै अमा बेदरजों आलुसो मोन नोंसिनालाय नोंथां?
अ जोंनाबा जोंना आलु फ्रायल'मोन नोंथां।
अ जायो बिदिया।
नोंथाङा माबाफोर मावो नामा दायो?
नोंथां आं नै जेबो मावाखै ओरैनो जिरायनानै दङ'।
अ माने नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनायनानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ मा आयदामोन बेबा नोंथां?
जेनेबा दानि जुगाव एबा दानि दानि सानाव जेनेबा दिनैनि सानाव जेनेबा लाइमोनफोरा जा फरायनायाव मानो गोसो गोसो होदिलाय बेफोरनि बागै जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नङा होमबा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां औ आं फोरमायनानै फोरमायनानै होनोसै आं बिदिब्ला नोंथां।
अ नोंथां एसे होनबा फोरमायदों नङाबा नोंथाङा जेनेबा दानि जुगाव लाइमोनफोरा मानो दानि फरायनायाव गोसो होदिलिया जेनेबा एसे बा माने जानला मोनला थालाबायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ जागोन दे फोरमायना होनि बिदिब्ला।
औ नोंथां।
जेनब्ला आथिखालाव लाइमोनफोरा फरायनायफ्राव बांद्राय गोसो होला खायसेया होयो खायसेया होला बेफोरनि बागै गोबां जाहोन दं जेनेबा सोरबा न'खरनि थाखाय सोरबा सोरबा रां रुफानि थाखाय बा सोरबाबा बिदिनो गावनि जेंना सोरबा सोर गोबां माने बिब्दिनो जोंनि ओनसोलफ्राव लाइमोनफोरा माने फालथु जानो हमदोंना बेफोराव माने बेफोर गोसोआव होला आरो माने बेफोर फरायनाय बायदिफोरखौहाय माने बिसोरो सानो बिदिनो जौ जुवा जौ जुवा लोंनाय आरो बिदिनो बिमा बिफानिफ्राय बाइक दाबिनानै सालायनाय अबावबा बेरायहैनाय आरो बिदिनो बिरि सिग्रेट होबनाय बेफोरावल' माने बांसिन गोसो होसै आरोना।
आरो बेनि बेफोरनि जाहोन फ्रानो जाबाय मानि बैफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो मानि जोङो बा जोंनि बिमा बिफाफ्रा माने जोथोन लाबोनांगौ आरो मानो होनोब्ला बिसोरो जेब्ला बेफोरनिफ्राय बिब्दिनो बिखिनिखौ मोनजोबबोब्लानो बिसोर जेनेब्ला बांसिन जेनेबा आरो गेदेर देरनानैबो माबा मोनसे बिनो होनोब्ला
गोहो मोनो आरो जेनोब्ला आरो बेल' नङा आथिखालाव जोंबो गोबां गोबां नोंथांआबो गोबां नुबाय जांगौ माने आथिखालनि लाइमोनफ्रा माने फरायनायफोराव एसेबां गोसो होलिया माने माने सोरबा बा फैसाफोर मोनदावनानै एबा फैसाफोरनि थाखाय एबा सोरबा सोरबा फोराथ' गोबां फैसाफोर नांगौ जेनोबबला जोंनि लाइमोनफोरनो बेफोरनि थाखाय माने गोजान गोजानफोराव बिसोरो जेनेबा कम्पानिफोराव खामानि मावहैयो आरो बिदिनो बायदि बायदि गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैयो बिब्दिनो फैसा खामायो यो आरो बैफोर फैसाफोरखौबो खायसेया सोरबा सोरबा मानि
फैसाखौ सेफआव लाखिनो रोङा एबा मोजाङै लाखिनो रोङा आरो सोरबा बिदिनो बाहायलाबायो जौ जुवा लोंनो एबा जुमायफोर लोंनो एबा जौ लोंनो एबा सिग्रेट बिरिफोर थांखु बायदिसिना जानो थाखाय माने बिसोरो बेफोर फैसाखौ खामायो आरो बेल' नङा जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा माने गोबां गोबांखौथ' आं होनला माने खायसेया बेफोरबायदिआव दं आरो खायसेया जोबोद मोजां खायसेया जोबोद मोजाङै सोलों थायाइ लायो खायसेफोरा जोबोद मोजां जायो आरो गुबुन फारसेथिं बिदिनो बिराद मानि मा होनगोन बिखौहाय
माने गावनि लाइफफ्राव माने बिसोर बिदिखौनो मोजां मोनो आरो आरो आं बुंबावगोन जोंनि दानि आथिखालनि जुगावथ' गोबां गारि मथर नुसै बेफोराव दामि दामि बाइक लासै बिसोरो बिब्दिनो जेनेब्ला गावसोरनि जुगाव बिसोर बिदिनो थायो आरो आरो बेल' नङा नोंथां जोंहा दंबावो जाहोनफ्रा मानि थाखाय बिसोरो फरायनायफोराव गोसो होया मानो होनोब्ला होनोब्ला जोंहा जेनेबा बिसोरो दायो फरायसालिफोराव थांनो सोलोंथायाइ लानो गियो जानांगौ एबा लाजियो जानांगौ एबा न'खरनि थाखाय थांआ बिसोरो एबा बिसोर उन्दैनिफ्रायनो मोजां एबा बिसोरो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा मोजां सोलोंङासै न बिसोर देरखानानै माने लाजियो खोमादां बिदि साननांगौ गोनां मोनसे बाथ्रा फैयो जादों जोंहा आरो बिसोरो मानि उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो जोंहा दायथ' आथिखालनि लाइमोनफोराथ' गोबां गोबां ससियेल मिडिया फोराव नांथाबनानै थायो सोरबा बा रिल्स बानायनाय भिडिअ बानायनाय नाय बायदिफोराव माने गोबां गोसो होसै उन्दै उन्दै जेनेबा सोलोंथाइ लाबाय थानाय एबा बा स्कुलफोर फरायबाय थानाय समावनो बिसोर माने सोलोंथाइ ला सोलोंथाइ लानायनि जायगायाव माने गोबां मबेइल एबा ससियेल मिडियाफोराव नांथाबना नानै थायो आरो आरो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो बिरि थांखु सिग्रेट बेफोरबायदि सोबनाया निसा बुसथु लानाया बिसोरखौनि मानि मेलेमाव एसे देमेजफोर होयो जानांगौ बेफोरनि थाखाय बिसोरनि मेलेमफोरा बेफोरखौ मोना मोनाबानो थानो हाला जायो आरो बिदिनो सिगरेटफोर सोबनो मोनाबा बिसोर थानो हाया जायो। बिब्दिनो आरो गोबां जाहोनफोर दंबावो बेखौथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो जायब औ औ नोंथां दे मा होनदोंमोन होनलाय?
जेनेबा नोंथांनाव आरो मोनसे बाथ्राबो सोंनो सानबावदोंमोन आं नोंथां
औ दे नोंथां सोंनो हागोन दे
जेनेबा सासे मोजां लाइमोना जेनेबा ओ सों गारजि जानो थाखाय जेनेबा मा जेनेबा सोर बादि लोगोजों थाफाबा जेनेबा बेबादि मोज जां लायमोना गारजि जायो बेनि बागैबो एसे फोरमायनानै होनाय नोंथाङा?
अ औ जेनेब्ला आं बेखौ बुंगोन जों जेनेब्ला एबा लाइमोनफ्रा माने जायफोर मानसिया फैसा थाखानिल' एबा जायफोर मानसिया बिदिनो निसा बुस्थु लायो थगायग्रा एबा गोबां जाग्रा सोबग्रा लोंग्रा बैफोरबायदि मानसिजों माने थाफानो नांङा आरो आरो जायफोर मानसिया जे सिखाव खावो मालायखौ बुयो गुन्दा एबा दाखाइट माने मानसिफोरखौ सोरखौबा सोर खौबा सिखाव खावनानै एबा दम होनानै फैसाफोर लायो एबा लुथियोब बेफोर माने मानसिजों लोगो जानाङा आरो माने बेफोर बायदि मानसिफोरा माने साइद नुनायावल' मोजां जायो आरो जोंनि लाइमोनफोराबो बैफोरबायदि मानसिफोरजों लोगोज जानानैनो गोबां गारजि जालांनो हमगासिनो होननानै आं सानो आरो माने बैफोरबायदि लोगोजों मान जिरायोब्ला जुदि नोंथांखौबो बिसोर लाफानानै नै एसे जा होननानै माने बेफोरनो नै एसे सोब होननानै माने बिसोर थिनगोन अब्ला नोंथांनि गोसोआबो बिसोरजों थाफानाय जे माने बैफोरबायदिखौ सोलोंनो हमगोन आरो आरो बैफोरबायदि मुवा बेसादफोराथ' जोंनि थाखाय एबा लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद गारजि जेरै बिरि सिग्रेटखौनो होन बेफोर बेफोरबायदिखौ सोबनानै जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनिब बेराम आजारफोर जायो जेरै जोंहा
मोनसे जेनेब्ला जोंहाथ' मार्केट एबा दखानफोरावथ' जों नुयो जे सुट सफारि ए एबा सिखर बायदिसिना होन बेफोरखौ माने जायोब्ला जोंनि उदै सिंफोराव माने गोबां बेराम जायो आरो जोंहा सिग्रेटफोरखौथ' दाबुंसै नोंथाङाबो मिथि गायगौ जानांगौ सिगरेटआ माबायदि जोंनि देहानि थाखाय गारजि ना नोंथां
औ नोंथां औ
माने बे सिग्रेटफोरानो जाहैबाय जोंनि जेनेबा सिग्रेटखौ सोब बा जेबो उखुन्दै गयो बे खावसेफोरा जेनेब्ला बाहेराव गलांनानै खावसेया जोंनि उ उदै बे सिङावनो थाबथायो आं बिदि होननानै मोनथिनाय जायो औ औ
जेराव जोंनि माखासे अंगु जेराव जोंनि माखासे अंगुफोरखौ जेनेबा गारजि खालामो नङा होनबा नोंथां जेरै लिभार लिभार आर बेफोरबायदि माब अंगफोरखौ गारजि खालामो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां आरो मान
से बाथ्रा सोंबावनो मोन आं
औ दे सोंलाय नोंथां
जेनेबा जेनेबा सासे मोजां लाइमोना जेनेबा मोजां माने सासे लाइ मोना ओ गारजि जानो बांसिन सम लायो ना मोजां जानो बांसिन सम लायो इनि बागैबो एसे फोरमायना होल
बेखौथ' आं मिन्थिनाय बायदि बुंगोन जोंहा माने गारजि जानो थाखाय खम सम लायो। यो मानोना गाज्रि जानायाव माने जोंहा माने खम सम लायो जेब्ला नों बैफोरखौ सिग्रेटफोरखौनो सोब्बाय होन बेफोरखौ सोबनायनि साया एबा गोबाव समसिम थायो एबा बेफोरखौ सोबोबा जोंहा आदोद जालाङो एबा जों सानफ्रामबो सोबनो लु लोगो जायो म लुगैयो आरो जोंहा मोजां जानो थाखाय बे फोरखौ जोंहा गारनायाव एबा आदोद जानायफोरखौ गारनायाव गोबाव खस्थ' जायो आरो। माने बेफोरखौ गोबां लाइमोनफ्रानो जेनेब्ला खनसे सोबोब्ला एबा खनसे जायोबा एबा खनसे लोङोब्ला बेफोरखौ माने गारनो हाया। बेनिखायनो आं बुंगोन दि जोंहा मोजां जानो थाखाय गोबां सम नांगौ आरो गारजि जानायाव जोंहा दसेनो जों गारजि जा नो होननानै आं सानो आरो। दायो नोंथाङाबो नोंथांनि मिथि थिनायबायदि आंनो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा मानो सोलोंथाइफोराव गोसो होला बिदिनो बायदिसिन ना बेरायनाय सयेलमेडिया फोरावल' नांथाबनानै थायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होब्ला नोंथां आं मोजां मोनगौमोन आरो।
ओ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङाथ' गोबां बाथ्राखौनो बुंलांखाबाय जेनेबा आं आंबो बुंनो सानदि जेनेबा जोंनि माखासे लाइमोनफोरा जेनेबा दानि जुगावथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा गासिबनिबो न'खरावथ' रां रुफा बे बेफोरबायदिया थाया नङा होनबा नोंथां? जेनेबा माखासेया जेनेबा बेबायदि रां रुफा माखासेया जेनेबा बेबायदि रां रूफा गैयिनि जाउनावनो जेनेबा नांगौखिनि सोलोंथाइ लानो हाया बेयाव बेखिनियावनो माने सा ससेयावनो जे जेनेबा ओ ससेल' फरायनानै माने गेजेर ससेयावनो गारनांगौ जायो नङा होनबा नोंथां? औ नोंथां जेनेबा माखासेया जा जाबाय जेनेबा न'खरनि थाखाय जेनेबा ओ न'खरनि थाखाय माखा ओ ससेल' फरायनानै एबा गेजेर ससेयावनो गारनांगौ जायो। बे-बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंनि जोंनि लाइमोनफोरा जेनेबा नांगौखिनि ओ सोलोंथाइ लायिनि जाहोनाव जेनेबा सा स'सेयावनो गारांगौ जायो। बेयावनो जों गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावनांगौ नुजायो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा नोंथांजों नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा मोजां मोजां बुंला बाय जेनबा नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बोरै मोनखो एसे फोरमायदो नोंथां।
ओ आं बुंदों आं बुंगोन जे नोंथांजों आंबो बेफोरनि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आरो नोंथाङाबो जोबोद मोजां मोनबाय जानांगौ। नोंथांनि फायबो आं गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय। नोंथाङाबो आंनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मि थिनानै जेनेबा लाबाय जानांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानगोन नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों उनफोराव सम मोनोब्ला बिदिनो नोंथांजों राय्लायफिननो हागोन दायो नोंथां समाबो जाबाय नोंथां। मा होनो नोंथाङा दायो?
कलखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नङा होनबा नोंथां?
अ अ बिदिब्ला जागोन नोंथां दे।
औ औ।
औ दे।